नोंथाङा खोनादोंना।
खोनादोंना?
हेलौ
नोंथांनि आवाजखौ खोनास माथो
हा?
खोनादों ना नोंथाङा?
आङो नोंथांनिसिम मोनसे खोथा लानानै सो सावरायनो थाखाय फैदोंमोन नोंथाङा फ्रि दङ ना?
औ
अ नोंथां खोनादों? आङो नोंथांनिसिम मोनसे खोथा सावरायनो थाखाय फैदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
हागोन औ नों मा
दा आं नों थांनिसिम गाननाय जोमनायनि बागै फंनैसो खोथा लानानै फैदोंमोन आरो नोंथाङा गाननाय जोमनायनि बागै फंनैसो खोथा फोरमायना होनो हागोन नामा आंनिसिम?
औ हागोन। दे बिदिब्ला नोंथाङा ओ आंनिफ्राय गाननाय जोमनायनि बागै मिथिनो लुबैदोंबा आं फंनैसो बाथ्राखौ बुंलांनो थाखाय आखायाव लाबाय आरोना।
गाननाय जोमनाय होनोब्लाथ' जोंना ओरैनो बर' हारि निया ओ दख'ना गामसा आर'नाइ बेनो नङा होमबा?
औ
दा जोङो बर' हारिनि बेफोर दख'नाफ्राव दख'ना होनोब्ला जोङो बर'निनो गुबै बेयावहाय मोनद' खना थायो बेनिखायनो जों बेखौ दख'ना होननानै बुङो। ओ बे दख'नाखौ
बे दख'नाखौ जोंनि बर' आइजोफोरानो दायो, औ बे दख'नायाव
दि आगर एरनानै
एरनानै बर'नि दख बे दख'नाखौ गोबां समायहोयो आरो ना औ ओ दख'नानि रोखोम गोबां थायो जेरै दख'ना बिदन दख'ना थावसि
बेफोरबायदि आरोना
उम जोंनि बर'फोरनि आगरफोर होनोब्ला जोङो हाजो आगर दावाइ मोख्रे ओ आगर थाइजिर बिबार औ
गोबां आगरफोरखौ जों बर'फ्रा नैबे दख'नायावहाय बाहायो आरोना।
औ नंगौ नोंथां औ जायगायाव ला ओ बर'फोरा जोबोद समायनाय महरै गानो औ
ओ जोङो
बैसागुआवहाय बांसिन दख'ना बिदनखौ गानो औ दख'ना गाननानै ओ बैसागुआ रंजायो मोसायो जेरै बर'नि गाननाय जोमनाय होनोब्ला हौवाफोरनिया गामसा
साफोरखौ जोङो गावनो आखाइ
जोङो आखाइजों दानानैबो गानो औ नांगौ बांसिन बर' आइजोफोरा बे हिसानसालियाव ओ खुन्दुं सोंनानै गामसाखौ दायो आरो औ बिदिनो बर'
दखनाखौबो सिगांनि समाव गोबां
औ नंगौ
नाय, गाननाय जोमनाया
औ ओम
फारौ मेगन
औ। औ नंगौ औ औ नंगौ आं बर'फ्रा ओ जि दानायफोरनि बर'नि जिनि बागै बेखौनो एसे फोरमायबाय नोंथाङा आरो माबाफोर सोंबावगोन नामा? दा नोंथाङा जेरै फोरमायलांदों आं बिदिनो फंनैसो बुंनो सानदों। दा नोंगौ जोंनि जोंनि बर' आइजोफ्रा जों गाननाय दख'ना जिखौ गावनि आखाइजोंनो दिहुनो। गावनो गानो गावनो गावनो बे दख'नाखौ गावनि आखाइजोंनो आगर एरनानै गावनो समायहोयो। समायना रमायना गाबजों गाबहोनानै गावनो समायहोयो। आरो नोंगौ जोंनि जोंनि दख'ना जोंनि गाननाय जोमनायानो बयजोंबो बाख्नायथावनाखा। जोंनि दख'ना बायदि स मायना जेबोआनो गैखाया।
औ।
जेरै औ बैसागु बोथोराव नोंथाङा बुंदों गोमो गोमो गाननानै ओंखारो।
औ।
बे गोमो बे दख'ना गोमोजों जोङो गानो ब्लाउस गोजा सादोर फास्रा गोजा लानानै ओंखारो। समाय होयो आरो बे गाबानो
औ सिखिरि सिख्लाफोर बायदि नुलायलायोना?
औ नंगौ नोंथां।
औ।
बैसागु बोथोरजों जोंनि गाननाय जोमनायजों समायफ्लेहैयो आरो बै समावनो।
औ।
जोंनि जोंनि दख'नानि गाबा जोंनि जोमग्रानि गाबा जोंनि फारसानि गाबा समाय होसिनो आरो बैसागु बोथोरखौ।
औ नंगौ औ।
आरो जोंनि गाननाय जोमनायखौ लानानैनो जों माखासे सिनायथिखौ मोनो। एबा नों नों नों माबायदि मानसि बेखौबो जोङो नों म थाखोनि मानसि बेखौबो जोङो जोंनि गाननाय सिन गाननाय जोमनायाव नायनानै हमनो हायो नोंथां। बा बे मोनसे मोनसे जेनेबा फरायसालिनि गाननाय जोमनाया आलादा जायो। आयो जों मोनसे बहाबा दिउटि बा बहाबा साख्रिफ्राव माबाफोर थांनायाव गाननाय - गाननाय जोमनाय जिया बेलेग जायो। आरो जों न'आव थानायाव गाननाय जोमनाय जिया बे जायो थिग बिदिनो जोङो गाननाय जोमनायनि माने गाननाय जोमनायजोंनो सिनायो आरो सोर माबायदि सोर बबेनि मानसि सोर बबेनिफ्राय फैदों सोर बबेयाव थांनो नागिरदों बेखौ जोङो गाननाय जोमनायनिफ्रायनो सिनायनो मोनो।
औ नंगौ औ।
गाननाय जोमनाया गावबा गाव बागाव गाव बागाव थायो आरो। माने हौवाफोरना हौवा फोरनिया एक्सट्रा थायो नोंगौ। आं दानि जुगाव थ' गाननाय जोमनायखौ बांसिन जेनेबा गोदोनि जुगाव दायोमोन जोंनि आइजोफ्रा दायोमोन। गावनि आखाइजोंनो दिहुनोमोन जि जोमखौहायो गावनो समाय होयोमोन दा बांसिन बिबाङाव जेनेबा नुनो थांला आरो जि जोमखौ बिदि आख आखाइजों दानाय आखाइजों दिहुन्नाय मिसिनजों दिहुननाय मोनो। मित माने दानि जुगाव आरो माने मिचिनजों दिहुनो बा जों खम समावनो दिहुननो हायो नालाय बिनि थाखायनो मिेसिनजों दिहुनो आरो जेनेबा जि जों गासिखौबो दानि जुगाव
औ नंगौ। दा सम बांद्राय खहा जाया जोंहा।
औ समनिइसिबां खहा जाया।
औ। दा आथिखालाव स सिगांनि गाननाय जोमनायजों दानि गाननाय जोमनायजों माबायदि पाराक नुदों नोंथाङा एसे खिन्थागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ दे बिदिब्ला खोन्थानाय
बुंनो थांङोबा नोंथां गोदोनि गाननाय जोमनाय बुङोब्ला गोदोनियावहाय जोङो जोंनि आखाइजों दिहुनोमोन जेब्ला माने साब साबसिनमोन आरो गोदोनिया बुंनो थाङोब्ला।
आंनाव
समायनासिनमोन जोंनि गोदोनि गाननाय जोमनाया दायोहाय जोङो जा गानो जा जोमो बेफोर बांसिन मेसिनजों दिहुननाय जायो आरो जों गोदोहाय जा जिखौ गानोमोन बेफोर माने नेचारेल मिथिंगानिफ्राय दिहुननाय मिथिंगानिफ्राय एरखांनाय बेबायदि जायोमोन। आगरफोरनिफ्राय लानानैबाबो खुन्दुंनिफ्राय लानानैबाबो जेसेबांनो जों गोदो जि जोम गानोमोन बे फोर गाैबो मिथिंगानिफ्राय दिहुननाय जायोमोन नालाय बेयो साबसिन जायोमोन आरो दानि दायो जों जेसेबां गानो जोमो बेफोरथ' बानायनाय गोजा माने अबावबा मानिफ्रायबा दिहुननाय अबावबा मिसिननि फाय दिहुननाय। बेफोरबायदि आरो खिन्थु जोङो गोदोहाय मोनोमोन मानि मानि जि बुङोबा जों निज आखाइजों दिहुननाय जों मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेसादनिफ्रायहाय लाइक एम्फौ फिथोब बा दैनि दाहार माबानिफ्राय मोननाय बेफोरनिफ्राय खुन्दुं दिहुनो मोना। मोनबाय जों ओनसोलनि फ्राय मोनोमोन आरो बेफोरनि गाननाय जोमनायफोर गासिबो मोजांमोन आरो जेनेबा दायो गाननाय जोमनाय बुं ङो बा दा एसे सिटेनदार सिनाव फैबाय आरो मा ने होमा गोदोनि मानसिफोरा दा आरो एसेबां थानो हानाय गोहोबो गैयामोन
औ औ नांगौ
दानि मानसिफ्रा साननो हानाय गोहोआ बांसिन जाबाय जेला बिनिखायनो जौगालांबायबो आरो गाननाय जोमनाय मानाय बेफोरबो फारसेनिफ्राय दिहुननायफ्राबो मेसिनफोरजों दिहुनसै दानिहाय माने खम समावनो दिहुननो हायो आरो गावहाबो माने समनि आं समनि मा होनो बियो समाहाय माने बेस्ट थाङा जों खम समावनो गावनि माबाखौहाय बाराय होना लानो हायो।
नोंगौ नोंथां।
बेनो आरो
औ आरैनोथ' जोंनि आथिखालाव गाननाय जोमनाया गासिबो सोनाबारि
औ औ
बेफोरो जेरैहाय जिन्स लंपेन्ट दङ बेफोर बायदि गोबां सोनाबारि दा ओ दाथ' भिगि लं लंपेन्टनो माबा लंपेन्टनो बेफोर बायदि गोबां गाननाय जोमनाय ओंखारबाय आरो ना
औ
औ
खालि बुंनो थाङोबा जोंनि माबा मोनसे जेनेबा हाबा खेराइ बेफोरबायदियावल' गाननाय जोमनाया जोंनि हारिनि बा जोंनि माबानि गाननाय जायो आरो। जोंनि दख'नाखौ गाननाय जाहैयो। नङाबाथ' बेलेग बेलेग लंपेन्ट गस्ला बेबायदि गाननाय जोमनाय गाननाय जायो आरो।
औ बाहेरायाव बेरायहैनाय मानायफ्राव
अ नङाबा बेफोर लंफिन गस्ला फ्रा जोंनि गाननाय जोमनायजों जोंनि दख'ना गामफ्राजों जेबो हाया आरोखि जोंनि दख'ना गामसानि समायनायजों बेफोरनि समायनाया जेबो माने फारागखौनो हो जाया
औ
दख'नायनि जोंनि गाननाय जोमनाय जोंनि दख'ना जोंनि गामसानि समायनायानो बेलेगखा।
औ नंगौ।
दा बयबो बुंनो हायो बयबो नुखायो मिथिखायो आरो बयबो बुंखायोआनो जोंनि दख'ना बायदि जोंनि गाननाय जोंनि जोमनाय बायदि जेबो हाया होननानै।
औ ओ नोंगौ नोंथा थिखौनो बुंदों। दा जोंहा हारि ओ जोंहा हारिया गाननाय जोमनायखौ लानानै गोग्गानो हायो नङा होमबा।
औ औ औ औ नोंथां। नोंथांजों आं सावरायनानै जोबोर मोजां मोनबाय नोंथां।
औ आंबो गोजोनबाय नोंथां।
नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन दोन्थ'नानै लायनोसै नामा बे। बिदिब्ला फिन उनावनो फिन उनाव मालाबा लोगो मोनफिनसै।
ओ जागोन दे दे।
औ